हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
मा खालामदों?
अ नोंथां आं ओरैनो दङ।
अ नोंथाङा द
औ ओ द से सम औ हागोन नोंथां।
अ आं नोंथांनोसिम मोनसे सों थिसो सोंनो फैदोंमोन नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिनो आंनि सोंथिया जाबाय ओ गोदोनि समाव- आबहावाया मामोन आरो आथिखालाव- आथिखालाव बा दासिम जोंनि आबहावाया माबायदि नोंथाङा बेनि सायाव गुवारै फोरमायनो हागोन ना? माने मादि सोलायखो गोदो समाव आबहावाया मा मोन? दानिया आथिखालनि आबहावाया माबायदिमोन बेखौ नोंथाङा-
औ गोदोनि समाव आबहावा होनोब्ला जों- औ गोदो आबहावा होनोब्ला जों जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां ओ हाजो हाला बायदि बायदि बारहावा ओ बायदिफोरखौनो आबहावा होननानै बुंनाय जायोमोन ओ जायनि जाहोनाव गोदोनि समावहाय ओ जोंनि सोरगिदिं आबहावाफोरा जोबोद मोजां जोबोद मोजां मौसुमि बार बारोमोन आरो ओ जोबोद ओ सोमखोर-सोमखोर- सोमखोर सोमखोर बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दावमा दावसा जिब जुनार बाय- बे बायदि आरो ओ दैमा दैसाफ्रा जोबोद गोग्गो साफा बायदिमोन आरो बेफोरबायदि ओ मोजां आबहावा बिफां लाइफां सोमखोर समायना हाजो हाला बायदिफ्रा ओ जोबोद- ओ मोजांमोन ओ गोदोनि आबहावाया ओ जोबोद मोजांमोन साखोन सिखोन साफा बार मनडल गोनां बेफोरनोमोन आरो आरो ओ‌ दानिया जादों गोबां गाज्रि गोबां-गोबां गाज्रि गाज्रि रोखोमनि ओ जेरै ओ जोंनि ओ गारि- गारि मटर बेफोरबायदि बाइक बायदिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि गेस बेफोरबायदि आरो ओ जोंनिनो सोरगिदिं थानाय ओ अफिस आरो ओ कारखाना बायदि बायदि दारिमिन बानायग्रा बायदि बायदि कारखाना कम्पानि बायदिफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ जेरै ओ गाज्रि दै आरो ओ बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै खुनला बायदि बायदिफ्रा जोंनि सोरगिदिं थानाय बारहावा बार मनडलफोरखौ जोबोद गाज्रि खालामो आरो ओ जायनि जाहोनाव ओ जोंनि- बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस आरो दैफोरा जायनि जाहोनाव जोंनि साखाथियाव थानाय गिदिर गिदिर दैमा दैसाफोरनि जोहै गोबां रोखोमनि दैमा दैसाफोरखौ गाज्रि- खालामहैजोबबाय आरो जोंनि बे जोबोद साफा दैमा दैसाफोरखौ बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय दैफ्रा गाज्रि खालामहैनो लादों आरो आरो जोंनिनो उम- बाहायबाय थानाय देलि बाहायबाय थानाय जाय प्लास्टिक फाला मेथाइ पेकेट कल्ड्रिंक बथल फेपसि बथल बायदि बायदिफ्रा फोरफोरखौ जोङो- दाबसे जायगायाव गारालासिनो जाहा थाहा दैमा दैसा लामा सामा बायदिफोराव गारनानै दैमा दैसाफोरखौ गोबां रोखोमनि ब्लक आरो दै थांनो हायि बायदि खालामनानै जोंनि आबहावाखौ गाज्रि लेथ्रा खालामो जायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमानि जिउआ जोबोद गाज्रि जिउ खुंनाय राहायाव जोबोद गाज्रि खहा खालामो आरो बेफोरबायदिया गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां बारायबोनायखौ जोङो- नुनो मोनबोगासिनो दङ। आरो बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो गासै सोरगिदिं जोंनि एरिया एबा टाउन सहरफोरखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो साखोन सिखोन खालामग्रोनांगोन जायनि जाहोनाव जोङो- बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय बेफोरबायदि प्लास्टिक बायदि बायदि पेपसि बथल बायदि बायदि कल्ड्रिंक बथल बायदिफोरखौ जोङो दासबिनाव बाहाय ज दोनथुमनानै सावनानै बेफोरखौ स्रां खालामनांगोन आरो जोङो आबहावाखौ ओरै- रैखा खालामनो थाखाय गोबां बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफां आरो हा जावखानाय हा गिसिखानाय बायदिफोरखौ होबथानांगोन। बिफां लाइफां जोङो दानफायनायखौ खम खालामनांगोन आरो बिफां लाइफां जोङो गायनाया गायनायखौ गोबां- खालामनांगोन आरो जोङो हाग्रा बंग्रा गिदिर-गिदिर अर सावनायफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो बेफोरनो ओ नोंथाङा जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ- टाउन सहर बायदिफोरावहाय माबायदियै ओ साखोन सिखोन खालामनांगौ बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनदो। फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ नोंथां बिदिनो टाउन सहरनि साखोन सिखोन माने दिनै गोदोनि समावथ' जोङो- टाउन सहरा मा जों बेखौ जेबो- बुंनो बुङानोमोन मानो होनबा गोदोनि समाव जोङो टाउन सहरानो जोबोद खममोन। दिनै सुबुं अनजिमाया जेसे- बांबोगासिनो दङो- मानसिनि जानाय लोंनाय लाइफ स्टाइल बायदि बायदिफ्रा बांबोगासिनो दं जायनि जाउनाव जों गोदोनि समाव आबहावाया ओ जोबोद मोजांमोन गोदोनि समाव बिदिनो ओ आबहावाया जेबो खैफोदाव गोलैयामोन बिदिनो दानि जुगाव आबहावा होनोबा गोबाङानो सोलायबोनायखौ नुबाय गोदोनि समाव आबहावाया बिदिनो गोदोनि समाव दंफां लाइफां बिराद दंमोन बिदिनो गोबां दंफां लाइफां दंमोन बिदिनो गोदोनि समाव बिदिनो कारखाना दारिमिन बायदिफोरबो गैयामोन बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो अर सावनाय हाग्रा सावनाय बायदि बायदि फोरखौ जों नुनो मोनोमोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ गोबांखौ नुन मोनो दानि जुगाव ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बिदिनो आ रांखान्थि बेला बा फालांगिनि बेलायाव जौगानो थाखाय जों बिदिनो हाजो सावनाय हाजो सावनानै जों दारिमिन बानायनाय बिदिनो रेलगारि मटर गारि लामा बानायनाय बेफोराव जों गोबां आबहावा जानाय आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो बिदिनो गारि मथर सालायनो थाखाय जोङो डिजेल पेट्रल बानाय बाहायो बे पेट्रल डिजेल निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो जोंङो आबहावाखौ गुबुंले खालामो बिदिनो जोंङो ओ दानि जुगाव गोबांआनो दारिमिन ओ खारखाना ओंखारबाय बिदिनो औवानि खारखाना बायदिसिना फ्लास्थिकनि खारखाना बायदि बायदि रोखोमै जों ओ नआव बाहायनाय ओ आइजें आयला बुस्थुफोरखौ जों कारखानायावसो बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोर खारखाना बानायनाय बानायनायाव जोङो ओ ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बे बे खारखानिफ्राय ओंखारनाय दैफोरा बिदिनो दैमा दैसाफोराव गोलैनानै दैमा दैसाखौ गुबुंले खालामो जायनि थाखाय दैमा दैसाफ्रा गुबुंले जानानै जोंनि आबहावा एबा मानसि सुबुंफोरखौ खैफोद एबा बेमार आजाराव खोग्लैनायखौ जोंङो मोनो। बेजों लोगोसेनो जोङो बिदिनो दंफां लाइफां दान फायनाय दानि जुगाव दंफां लाइफां बिराद दानफायनायखौ नुनो जोङो लामा बानायनो थाखाय दंफां बिराद दानफायो रेलगारि लामा बानायनो थाखाय जों दंफां दानफायो बिदिनो फेक्टरि बानायनो थाखाय जों दंफां दानफायो बिराद दानफायनायखौ जों नुनो जायनि थाखाय जों आबहावाया गोबां ओ गुबुंले जाबोगासिनो दं बिदिनो जोङो टाउन सहरफ्राव ओ बिदिनो सान सिखोन लाखिनांगौब्ला जोङो बिदिनो दानि जुगाव जोङो न'आव बाहायनाय दा मोनफ्रोमबो बुस्थुफ्रानो प्लास प्लास्टिकजों बानायनाय मानो होनबा जों प्लास्टिकखौ बिरा आ सुबुंफोरा सायखना ला लाबोयो प्लासथिकखौ सायखना लाबोनाय माने जों प्लासथिकखौ लाबोयो जों इउस खालामो ला खालाम खांनायनि उनाव जोंङो बिदिनो जाल्ला मोल्ला गारो बिदिनो नख'राव ओ सासेयाव खायसे नखराव बिदिनो जों प्लासथिकनि जसेबां जाग्रा मुवा मैगं थाइगंनो लाबो बिदिनो जाग्रा मेथाइफ्रानो लाबो बिदिनो जोङो गोबां लाबोनानै जों प्लास्टिकाव लाबोनानै जों न'खरफ्राव गारलाबायो प्लास्टिक गारलाबायनानै जाय बि बिदिनो टाउन सहराव गोबां सेयाव गोबां गोबां प्लास्टिक लाबोनानै बे न'खरसे गारलाय बे न'खरसे गारलाय गोबां सुबुंफोरानो गारलांङो बेजों लोगोसे जोंङो ओ लामाजों थांनाय सुबुंफोरा जा-जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ प्लासटिकखौ जा गारलांङो जायनि थाखाय बेफोर प्लासथिकफोरा ओ दैमा नाला एबा दंग' दंग'फ्राव ज' जानानै बिदिनो ओ दैफोरा होबथायो जायनि जाहोनाव दै होबथानायनि जाहोनाव ला दैमाफ्रा खुरखायो खुरखायनायनि जाहोनाव जोङो लामा सामाफ्रा आ बिदिनो दैबाना जानाय जानानै एबा उसिफावनानै लामाफोरखौ थानायखौ नुनो जायनि थाखाय एबा टाउन साउन फोर जायगाफ्रा साखोन सिखोन जाया एबा बेफोर दाखोल दाखालफ्रा बिदिनो ओ सेवनो रोङिखायनो जों बेफोरखौ जोङो गाज्रि नुनो मोनो एबा लेथ्राखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जों टा बिदिनो जोङो टाउननि सिखोन साखोन खालामनो थाखायबो जों ओ गोदोनि समाव जिबायदि दंफां दंमोन दानि समाव जों दंफांखौ नुनो मोनला बिजने सासे सुबुंनि न'खराव जोङो सासे न'खराव जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि बांनायनि थाखाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जों नुनो मोन जाय सुबुंफोरा बिदिनो न'खरसेयाव ज' मिलायना थायालासिनो गावबा गाव न' लुयो ओ न' लुनो थाखाय जोङोनो न'नि जायगा नांगौ जायो अब्ला जों न'नि जायगायाव थानाय दंफां लाइफांफोरखौ दानफायो बे दंफां दान फोर दाबफायनायनि थाखायनो जों आबहावायाबो गुबुंले जायो। होबथानांगोन बिनि उनाव जों प्लास्टिक बाहायनाय गोबाङानो प्लास्टिक दानि जोंनि आथिखालाव गोबां सहर टाउन नोगोरफ्राव जों नुनो मोनो प्लास्टिक
औ औ
जोङो प्लास्टिकनि थाखायनो जों दैया थाङा बे थांङिनि थाखायनो दैया गेस जायो जाय गेसनि थाख बेनो सुबुंफ्रा गोबां बिदिनो ओ बेमार आजारनि सायाव गोग्लैनांगौ जायनि थाखाय बेजों आबहावाखौ बिराद गाज्रि मोनो आरो टाउन सहरफ्रार लेथ्रा बानायो बेनि अनगायै जों गारि गारि मथर सालायनाय गारि मथर मटर सालायनायनि सायाव जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो टाउन सहराव जेसेबां गारि मटर सालायो लामा हान्था मेलाबो मोजांनि थाखाय जोङो बिदिनो सुबुंफोरा गारि मटर सालायो जायनि थाखाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो बेफोरखौ जों खलब खम खालामनांगोन बिनि थाखायनो जों टाउन सहराव औ सिखोन साखोनखौ औ जों नुनो मोना जों सिखोन साखोननि थाखाय जों दंफां लाइफां गायफिनना जानांगोन बिदिनो सुबुंफोरनि साननाय हनायखौ बांहोनांगोन ग्र ग्र' माइन्दसेट जानांगोन जों आरो जोङो जों गोबाङानो नुनो मोनो जे न'आव जानाय दाखोर दालाफोरखौ जोङो ओ बि बिदिनो ओ न'आव दोनथुमालासि नो एबा न'आव जमा खालामालासिनो एबा फेसेवालासिनो जोङो दैमाफ्राव गारनायखौ नुयो जेराव दैमाफोराव गारोब्ला जों साखाथि थांनाय सुबुंफ्रा एबा मानसि गोबां गेसाव गेसाव मोनामो जायनि थाखाय डे बे गेसफोरा जोंनि आबहावाजों मिल ओ मिलायनानै सुबुंफोरनि सुबुंनि सायाव गोहोम खोख्लैयो। जों बेफोरखौ बिदि गारालासिनो गावबाागाव न'खरावनो बबेबा खनायाव दोननानै जों बेफोरखौ दोननांगोन फेसेवनानै दोननांगोन एबा फमनानै दोननांगोन बेफोरनो बा बेफोरनो आरो जोङो नुनो मोनो आबहावा गाज्रि जानायनि जेन सायाव जोङो गोबां हासार एबा मुलि बायनायखाय जों न मोनो जायनि थाखाय जों हायाबो जों हायाबो जोंना गाज्रि जालाङो।
औ, औ।
बेफोरनो जोंनि ओ बेजों लोगोसे जों सिखोन जागोना बेनि दंफाङथ' दंफां गायनायाथ' गिबि बेनो नोंथां। जोंनि सिखोन साखोन सायाव जोङो गोबां दंफां गायनांगोन आरो दे बिदिब्ला नोंथांजों दसे सावरायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।